हेलौ औ औ खोनाबाय दे।
औ। ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोमोन। ओ जेरै औ बारहावा बारहावानि गुबुंले जानाय बा बारहावानि सोमोन्दै जों सावरायनो सानदोंमोन। औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बारहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै।
औ औ फोरमायलांनि आङो एसे आं जाखिनि हानाय खिनिखौ नोंथांनिसिम फोरमायना होनसै आरो जों जोंनि बे दा सोलाव बिदि बारहावा जानायनि गिबि जाहोनानो जाहैबाय जों ओ दा दंफां लाइफां दाननाय। बिनि गेजेरजोंबो जोंनि गुबुंले बारहावाया जानो हमदों ओ जेराव जों गोबां जायगा जायगा नुनो मोन्दों जे माने न' बां लुनाय बा इदिनो गिदिर गिदिर माने बे ख्रिफोर बायदि बायदि माने न' गिदिरफोर लुनायाव माने गोबां दंफां लाइफां जों दानफायनाय नुनो मोननाय जादों। आरो बिदिनो लामा द फाबिदि खालामनाय बेफोराव जों गोबां माने दंफांफोरखौ दाननायाव जों पलिउसन बेफोरबायदिदि माने अ बारहावाया एसे बिदि गाज्रि जाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जों बुङोबा गारि मथरजोंबो जों माने पलिउसन जायो होननानै एसे मिथिनो मोननाय जायो। जेराव जों गारि माने टाउन सहरफोरावथ' गोबां बिदिनो गारिनि माने गोबां गारि खारो बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां उखुन्दै बायदिनो
गेसफोर ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जायो बिनि जाहोनावबो जों माने बे पलिउसन जानायफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो आरो ओ बुङोबा आंनि जे बबेबा गोसोआवनो फैयाासै नोंथाङानो ए फोरमायग्रोना होदो दे
औ औ जेरै ओ नोंथाङा ओ थिगानो बुंदों ओ बारहावाया गोबां उखुन्दैफोरनिफ्रायबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनबा जेरैहाय दंफां लाइफां दाननाय फ्रायबो जोङो बारहावा जानायखौ जों नुनो मोनदों आ थिग बेबायदिनो ओ बारहावा होनबा जेरै ओ दायो दायो गोबां जायगा ओनसोलफोरावनो बारहावा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बारहावा जानायनिफ्राय गोबां खहा जानायखौबो जोङो नुगासिनो मिथिगासिनो नङा होन जेरैबायदिओ गोबां ओ बेबायदि गोदान गोदान ओम जायगाफोराव दारिमिन फोर ओंखारनायनि दारिमिनफोरनिफ्राय बे ओंखारनाय गेसफोर आरो बे उखुन्दै औ बेफोरनिफ्राय माने गोबां ओ बारहावा बारा माने गोबां गाज्रि जानाय बा बा गुबुंले जानायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों बा मिथिनो मोनदों। आरो मानसिफोरनि होंगो दोंगो जानायफोरावबो बारहावाया जोबोद गाज्रि जायो आरोना मानो होनबा मानसिफोरा बुरजा जाबाथाय बेयावहाय माने मानसिफोरनि ओ ओंखारनाय गेस बेफोरनिफ्रायबो माने बारहावाया जोबोद गुबुंले जायो होननानै मिथियो आरो आरो थिग बेबायदि बिदिनो ओ मटर मटर गारि माने दानि ओ दा दा बायदि आथिखाल मुगायावथ' गोबां रोखोमनि गारि मथर बायदिफोर ओ ओंखारदों नङा होनबा आरो गोबां उखुन्दै उखुन्दैबो बिनिफ्राय सोरजिदों होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बि बियो माने जोंनि बारहावा गुबुंले जानायनि माने जोबोद ओ माने मोनसे ओ गोना माने गुबुंले जानायाव माने बे माने जोबोद मोनसे बिनिखायनो माने बेबायदि ओ बेफोरखो माने होबथानांगौ आरो एसे ओ थानायमानि माने बेफोरखौ ओ ओ जेनेबा खमायनांगौ आरो जेनेबा दारिमिन फोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरखौनो जा बा उखुन्दै जेरै गोबां उखुन्दै ओंखार जेरै ओ जाय जायगायाव माने एसे मानसि दुमसि बारा गैया बा जिब जुनार गैया बेफोर जायगायाव माने बेफोरखौ माने दारिमिनफोरखौ बे खौबोथ' नांगौ जायो बेफोर नङाबाबो जाया आथिखाल मुगायावथ' बेनिख बिनिखायनो बेफोरखौ माने एसे गोजान जायगाफोराव जि जायगायाव माने ओ रावबो मानसिफोर बारा थाया बेफोर दंफां लाइफां बारा दं बेफोर जायगायाव फोरखौ बानायनांगौ जाहाथे ओ बारहावाया बारा गाज्रि जाया आरो बेबायदि दंफां लाइफां ओ दाननाय बे दाननाय होबथानांगौ आरो हानायमानि माने दंफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ आरो गोबां जोथोन लानांगौ दंफां लाइफांफोरखौ ओ बे दंफां लाइफां दाननायनिफ्राय बे आरो बेबायदि गिदिर गिदिर अरन बारिफोरखौ बा हाग्रा बारि फोरखौ दानस्रांनानै दायो गोदिर गोदिर जेरैबायदि बिल्डिंफोर लुगासिनो न'फोर लुगासिनो बेफोरनिफ्रायबो माने बारा माने जोबोद ओ गुबुंले जादों होननानै आं सानो आरोना आरो उदाङै एबा उदां जायगाफोराव जेरैहाय प्लास्टिक बा ओ गोबां गा ज्रि गेस सोमजिहोग्रा मुवा बेसादफोरखौ जोङो गारनानै गार नाङा जे जेरैबायदि ओ जिब जुनार थैनायफोरखौनो जोङो मानला मोनला गारनाङा बेफोरखौ फबनानै दोननांगौ हानाय मानि आरो प्लास्टिक फोरखो जोङो सावनानै गारनांगौ बेबायदि जानला मानला गारनाङा आरो बेफोरनि बा बाहायनायफोरखौ जोङो एसे खम खालामनांगौ हानायमानि
औ
बेबायदिनो गोबां दं जेरै ओ ओ लङा हाखरफोराव जे ओ जोबोद माने सेवनाय ओंखारनाय मोनसे गेस ओंखारोना बेफोरखौबो माने जोङो औ बेफोरखौ ओ माने उम मोजाङै हा होनानै फबनानै दोननांगौ बेबायदि आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ बारहावा गुबुंले जानायनि जानायखौ जोङो होबथानो हायो
औ
औ आरो बारहावा गाज्रि जाबानो जोंनि देहाफोराबो गाज्रि जायो जेरै बेमार आजारबो गोबां जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दंफां लाइफांफोरा बो जोबस्रांलाङो बारहावा मोजां नङाब्लानो बेबायदि जायो बेनिखायनो माने बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो ओ मोजाङै बारहावाफोरखौ जोङो साबसिन खालामनांगौ दंफां लाइफांफोरखौ जोङो हानायमा गायनांगौ आरो प्लास टिक बा उखुन्दै ओंखारनाय बेबायदि ओ गाज्रि जेरै दारिमिनारि गिदिर गिदिर ओ ओ जेरै इन्डास्ट्रिफोरखौ जोङो हानाय मानि ओ गोजान जायगाफोराव जोङो ओ बानायनांगौ आरो बेफोरनि गेसफोरो गेस उखुन्दैफोरा माने ओंखारलांनायनि मोनसे रा राहा खालामना होनांगौ जाहाथे बियो औ ओ जिब जुनार बा मानसि दुमसि बा दंफां लाइफांफोरखौ खहा खालामि बायदि राहा खालामना होनांगौ होमबा ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नोंथांमोननि ओनसोलाव दायो ओ बारहावाफोरा माबायदि
औ औ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बुङोबाथ' बिदिनो ओ नों जेरै बुंलांदों दा बिदिनो दाखोर दालाफोर बिदिनो लेथ्रा बुस्थुफोर गारनायनि जाहोनावबो माने गोबां बिदिनो लेथ्रा माने बारहावाया ओंखारो जेरै बे सेवनाय गेस जों गोबां माने बारहावाफोरा लेथ्रा जानायखौ जों नुनो मोनो माने जों खोनानो मोनो ओमफ्राय बिनि जाहोनाव माने सुबुं माहारि बा जिब जुनारफोरनि देहा सोलेरफोराव माने बिदिनो बेमार बा इदिनो माननायफोर जानायखौ जों खोनानो मोननाय जायो। बिदिनो लेथ्राफोरखौ जों माने जोंनि बारहावाखौ मोजां खालामनो थाखाय जों माने बिदि जानला मोनला ले- ट्रा खालामाबो मोजां जोंनि थाखाय आरो बुङोबाथ' जों दा जोंनि जायगानि बारहावा गाज्रि जानायनि गुबै जाहोना जाहैदों आरो दंफां दानफायनाय बे-बे खाथि खालाफोराव बिदिनो गिदिर-गिदिर माने दारिमिनफोर लुनाय माने दारिमिनारि माबा खालामनाय गिदिर-गिदिर दंना खा थि खालाव इदिनो नुनो मोननाय जायो बेफोरनि जाहोनाव गाज्रि उखुन्दै माने गेस गोसोम-गोसोम माने बिदिनो गोसोम-गोसोम गेस ओंखारबोनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेराव जोंनि खाथि खाला जायगायाव जों नुनो मोननाय जादों। बिदिनो गोसोम-गोसोम गिदिर-गिदिर माबा दारिमिनफोर दं बिनिफ्राय जों गोबां उखुन्दै माने लहा बानायग्रा बेफोरबायदि जायगा फ्राय गोबां माने गिदिर गोसोम-गोसोम उखुन्दै गनानै माने जोमैयाव थांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बेनि जों आरो बारहावाजों मिलायनानै थालांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिनि उनावबो आरो जोंनि दैमा दैसाफोराव जों बिदिनो बिनि गेसफोरजों उम जमा जाफानानै। दैजों बोहैबोफानायफोरखौबो नुनो मोननाय जादों बेनि जाहोनाव जों जोंनि जायगानि नाफोर बिदिनो बायदि-बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोराबो दै लोङो नालाय बिनि। जाहोनाव माने जिब जुनारफोराबो माने जिउ खहा जायो। नि जिउ खहा जानायनि उनाव बेफोरनो आरो गाज्रि माने सेवलांनानै बेफोरनिफ्रायनो गेसफोर ओंखारनानै माने गाज्रि बारहावाखौ जों ओंखारबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो जों माने नों जेरै बुंदों बिदिनो जों माने दारिमिन। फोरखौ माने गोजान-गोजान जायगायाव बानायहोनांगौ माने जों होबथानांगौ खाथि-खाथि बे गामि ओन- सोलबा सुबुं माहारि थाग्रा जायगानि माने गोजान-गोजान जायगायाव बानायहोनांगौ बा होबथानांगौ जाहाथे मानसिनि सुबुंनि जिउ बा बिदिनो। जिब जुनार जिउआ मोजाङैनो थायो बा जोबस्रांलाङा औ बिनि थाखाय जों माने आरो गिबियावनो जों दंफां लाइफांखौ बुङोबा दंफां लाइफाङा- नो जोंनि बारहावानि थाखाय गुबै राहा नालाय
मिथिनो मोनबाय अ बेबायदिनो जेरैहाय आरो गामि ओनसोलफोराव दायो जेरैबायदि लार बेफोरनि फार्मफोर खुलियोना। आरो बेबायदि अमा-अमानिबो फ्रामफोर खुलियोना बेफोरनिफ्रायबो माने। गोबां माने बारहावाया माने गाज्रि जायो आरोना बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोर जों माने गोबां रोखोमनि अ जेरैहाय अ थाम्फै गोबां रोखोमनि बिस गोनां थाम्फैफोरबो माने बे- जों
अ सोमजियो औ
सोमजियो आरो बे-बेफोर माने बे- फोरखौ एसे गोजानाव खालामनांगौ आरो अ माने बेफोर- खौ माने बानायबाबो माने जेनेबा अमा-अमानि फ्राम बा बयलार फ्राम बेफोर बानायबाबो माने एसे साफायै लाखि नांगौ जाहाथे ओ-ओनसोलनि बा जायगानि मानसिफोरनि जेबो खहा जाया बा। बारहावाफोरा जोंहा गुबुंले जाया बेफोरखौ नोजोर होनानै लाखि नांगौ बेबायदि आरो बेबायदिनो औ
अ दे बुं।
माबा फोरमायनो नागिरदोंमोन नामा?
जेबो नंलादे होमबा जोंनि टाइमाबो जाहै- खाबाय नालाय माने बेखिनियावनो जोंनि साव- सावरायलायनायखौ माने
औ औ नंगौ होमबा दिनै जोङो बार हावा ओ गुबुंले जानायनि सोमोन्दै गोबांखिनिखौ मिथिनो मोनबाय नङा होनबा?
औ औ
थ' बेखिनियावनो दोननोसै।
औ दे दोनथ'नोसै दे गोजोननाय थाबाय दे।
औ